खोनादोंना औ नोंथां खोनादों नोंथांजों हो आं नै ओरैनो दं नोंथां
ए
औ जाखांबाय नोंथां
मा ओंख्रि जानायमोन?
माबासोमोन नोंथां दालि आरो भिन्दि ए आं नोंथांजोजों माखासे मोनसे आयदा लानानै सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजोआ दसे सम होनो हागोन ना? औ हागोन नोंथां । बिदिब्ला जों आयदानि बागै आवगायदोनोसै नामा? औ दे ।
औ आयदायानो जादों जों आबादनि बागै नोंथांजो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जेन आबादजों जों माबायदि मावनो हायो बा जों आबादजों माबोरै माबोरै मुलाम्फा मोननो हायो नोंथांजो एसे
दे फोरमायनो हागोन ना? औ हागोन नोंथां।
दे एसे
दे एसे फोरमायलाय अब्ला औ दा जोङो आबादजों माबादि उम मुलाम्फा मोननो हायो बुङोब्ला जोंनि गामियावथ' बयहाबो आबाद मावखायआनो ओजों नोगोर एरियाव थाङोबा आबाद आबाद मावनाय बेबायदि मोननो थाङा ना जोङो दा जोंनियाव आबाद मावनानै बे बे आबादखौ जोङो नोगोर एरियाफ्राव लांनानै माने जों हजोंहाय माने गोबां बिबाङावबा बेसेन बांसिन बेसेनाव लांनानै फानहैनो हायो बा अबावबा फालांगियारिफोरनो हैनो हायो।
औ ।
बिबदिनो आरो आरो आबादाथ' जोंनियावहाय गोबां गोबां रोखोमनि मावनो हायो जोङो मैगंनिया मैगंनि आबादबाबोथ' मैगंआबोथ' मोननै मोनथाम रोखोमनि मेरला रोखोमनि दं नालाय। दा जेरै बुंनो थाङोबा दा दैज्लां बोथोरावथ' जों मानि आबाद मोननो थाङो होनबा केरेला जोगोनार मैथा बेफोरखौ मोनो थांला दा बेफोर आबादखौ जोङो जों जों जेसेबां जोंनो दा नांगौ बाहायनायाव बिनिफ्राय बांसिन बिबांनि माने खालामनो हायोबा आबादखौ बांसिन मावनो हायोबा आरो जोङो बेखौनो ओजों नेगोर नोगोराव औ नोगोराव बा गुबुन जायगायाव बेफोरावहायो माने फालांगियारि मोनसे मावनो हायोबा जोंहा बाव मोनसे मुलाम्फा दं आरो। औ नोंगौ। दा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा फंनैसो? नोंथांनिफ्राय मोनैसो। अ दे नोंथाङा बुंनाइ फंनैसो।
औ जों आबाद बुंनो थाङोब्ला जों गोबां रोखोमनि बिदिनो आबाद मावनो हायो। आरो गोबां मुलाम्फाबो जों आबाद जों हायो मुलाम्फा जानोबो हायो जों आबादजोंहाय। जेरै जों गोबां आबादफोर मावनो हायो। जों आलुनि आबाद मावनो हायो बिदिनो भिन्दि आबाद आरो थास'नि आबाद बायदिसिना जों बेफोरबायदिनि आबाद मावनो हायो आरो। बर' हारिनि गेजेराव जों आबाद मावनायखौ बांसिन नुयो होनब्ला माइ गायो आरो। माइनि आबाद मावो नङा होनब्ला नोंथांजो? औ जों बिदिनो गोबां माइ गायनाय नुयो आरो बर'
औ।
गाया बिदिनो बायदिसिना आबादफोर मावो गोबां रोखोम रोखोमनि आबादफोर मावो। औ जों बेफोरनि बा गोबां बिदिनो आबादफोर मावनाय नुयो आरो। आरो बर' हारियाल' मावा नङा।
औ। औ नोंथां।
जों बिदिनो गोबां रोखोमनि आबादफोर मावनाय मोन्दों आरो गोबां मुलाम्फा जानायखौ जों नु
औ।
मावनो हायो जोंनियाव आबादनि बागै जोंनाव गियान थानांगोन आबाद मावनोब्ला।
औ। नोंनाव आयदा थानांगोन आरो जेनेबा माबाय बिदि मावोबा माबायदि नोंथांनिसिम मुलाम्फा फैगोन माबायदि मावोबा माबायदि आबादा मोजां जा गोन बेफोरनि फारसे रोंगौथि थानांगोन नोंथांनिसिम आबाद मावनायनि सिगां नोंथाङा सोलोंगोरनांगोन नायगोरनांगोन बेखौ।
औ नंगौ।
आबाद मावनायावबोथ' माखासे रिक्स थायो जेनेबा एम्फौ जायो एम्फौ एनला दङ जायो आबादखौ गाज्रि खालामनो मा बायो दा बेफोरनि बेफोरनि बागैनो मुलि होनाय जायो माखासे दा बे मुलिनि बागैनो नोंथाङाहाय मिथिया हसिया मानिबा मुलि मायावबा होबा बेफोरबायदियाथ' जानाय नङा ना। दा नोंथाङा बेफोरनि बागैसिनो माखासे। बेफोरबादिनो मा खासे नोंथाङा सोलोंना लानांगौ आरो। दा जानला मोनला। रोङा हसिया मावबाथ। जानाय नङा नालाय आबाद मावनोबो बिदिनो आबाद मावनोबो बिदिनो रोंगौथि नांगौ आरो। जेबो सोलोंथाय। जेबो सोलोंथाइ गैया हसिया बेफोरबायदि। आबादखौबो माने जानला मोनलायै मावनो हाया आबाद मावनायाबो इसिबां इजि नङा आरो। जेसेबां नुनायाव नुयो। नुनायाव नुगोन इजि बाथ इसिबां इजि नङा आरो आबाद मावनायाबो। जोनो नुबोदों जेनेबा उन्दैनि मिथिबोदों जों नि आजै आजौमोनहाबो आबाद मावो दासिमबो मावबोगासिनो आबौ आब बौआबो।
औ जों जौगानायखौ नुवाखै आरो।
औ मानोना बिसिनाव आयदा गैया
औ नंगौ।
जायहा माने आयदा दं बिसोरो खम समनि उनावनो माने खम समनि गेजेरजोंनो आबाद मावनानै जौगाबोदों दा। जाय जायहा आयदा गैया माने आयदा गैया जेबो रोंग'थि गैयालासे जाय मावबोदों बेफोरो हाजार समनिफ्रायनो गोबां समनि गेजेर माने गोबां सम मावहदोंबाबो बेबायदि जौ गानो हायाखै आरो दासिमबो बे मोनसे लेभेलावनो दङ जायहा आयदा दं। जायहा आयदा दं जाय रोंगौथि लानानै मावदों बेफोरो खम सम गेजेरनि गेजेरावनो माने जौगानो हादों आरो। जौगाबोदों। बेबायदि दा जोंनि बर'फ्राथ' जोंनि बर'फोरनियाव फ्राय नुमारो बांसिनानो नोंथां नोंथाङा जेरै बुंदों जोंनि बर' मानसिफ्रानो फ्रायनो बांसिनानो माइ आबाद मावो। औ औ। जोंनि बर' मानसिफोरनियाव बांसिन माइ आबाद नोंगौ सैथो बे खोथाया सैथोखा। जोंनि बर' मानसिफ्रा बांसिनानो। माइ आबाद मावो‌ बाखि मे गं थाइगंबो मावो बात इसिबां पारफेक्ट नङा आरो बेफ्राव जोंनि बर' मानसिफोरा आबा दावहायो इसेबां रोंगौथि गोनां बाहेराव खिन्थु बाहेरायाव थाङोबा जों नुनो मोनगोन दे माइनिफ्राय लानानै जुखामनिफ्राय लानानै ओरै गम फोरनिफ्राय लानानै फारसेनिफ्राय आबाद मावनाय नुयो। माने बेफोरनि बेफोरनि बायदि जोंफोर जोंनि बर' मानसिफोरनाव इसेबां आयदा गैया आरो जुदि जोंनि बर' मानसिफोरनाव बिसोरनि बाय दि आयदिया आयदा लानानै बेबायदि रोंगौथि लानानै मावोबा जोंनि बर मानसिफ्रा आरोबाव बेबायदि आबादजोंनो जौगानो हायो आरो औ नंगौ बे थार बाथ्रा। दा जोंनि आ-आबै आबौ आबौमोनखौनो नुनानै जों दा मिथिहोबाय जे हाजार समनिफ्रायनो गोबाव समनिफ्रायनो बिसोर मावबोदों आबाद थेवब्लाबो बिसोराव जेबो जौगानाय गैया। दोंबाबो माने ओरैनो माव दोंबाबो ओरैनो गावनि थाखायल आरोना बिसोरनि आबाद मावनाया गावनि सोलिनो सो लिनो आन्था सोलिनो थाखाय बिदिनि थाखायल मावनाय।
औ नंगौ।
नङाबा बिसोरबो आ जोंनिया आबै आबौमोनहाबो जुदि आयदा थानाय मोनबा बिसोरहाबो रोंगौथि थानाय मोनबा बे आबाद जोंनो गावसोरनि फिसाफोरखौ फेदेरना फोलावना गावनि फिसा फिसौनि थाखाय बे आबादजोंनो लामा दिन्थिलांहोनो हायो मोन बिसोरो।
औ नंगौ बे थार बाथ्रा।
औ जों बिदिनो गोबां नुनो मोनो आरो बिदिनो आबाद मावनायनि जौगायैखौ जों नुनो मोनो औ औ बे जौगायैनि जाहोनानो जादों बिस्रा आबाद मावनायनि मोजाङै गियान गैया। नङा होनबा? औ औ जों बेफोरबायदि गियानफोरखौ बबेनिफ्राय मोनगोन नोथां जोआ एसे फोरमायनो हागोनना? बेफोरनि गियानखौ माने माखासेहायो दायो बुंनो थाङोबा दाथ बिजाबफ्रावनो मोनो बेफोरबायदि आबाद मावनायनि बागै बिजाबाव मोनो आरो दानि जुगावथ' जों नाव बयनावबो मबाइल थायो। मबाइलाव जोङो इन इन्टारनेटनि गेजेर ससियेल मिेडिआवनो जोङो नुखाजोबो नायबानो मोनो जों गोबां रोंगौथि मोनो आरो जों बेयावनो नायनो हायो मबाइलावनो नों सोलोंनो हायो आबाद बोरै मावो बोरै मावा माबायदि मावबा माबायदि जायो बे बेफोरखौ जोङो आबादनि बागैबाबो गुबुन बेलेग आयदानि बागैबाबो जों मबाइलावनो मोनो आरो आबाद मावनायनि खोथ खोथा बुङोबा औ मोनो आबादनि बाग बागैबो सोलोंनो हानाय बिजाब दं जेराव जों बिजाबावनो नायनानै सोलोंनो हा हायो बिजाबाव फरायनानैनो जों मोनो जे बेखौ बिदि मावबा बिदि जायो बेखौ बिदि मावबा बिदि जायो जोङो बे बिजाबावनो नायनानै मोनो औ औ दानि जुगावथ' मिथिखायो बयबो मबाइलावनो सबबो मोनजोबो माने गोदोनि दिनावबासो केपेड फन बेफोरबायदि इन्टारनेट सोलियामोन ना दाथ बयबो। दा दाथ' बयबो स्मार्ट फननो आइफन न बेबायदि इउस खालामो आबाद नि बागै नङाबाबो गुबुन गुबुन बेलेग आयदानि बागैबाबो जोङो बेयावनो नायनानै मोनो। जोबो आरो
औ नंगौ बेथार बाथ्रा
औ नोंथां। आं दा जि आंनाव दा जेसेबां माने आबादनि बागै रोंगौथि दंमोन दा आं नोंथांनिसिम फोरमायबाय आरो बेनो आंनिया
औ नोंथांजो जोंहा समाबो जाबाय नामा।
औ नोंथां
औ बिदिब्ला जों बिनि बागै औ इयुनाव सावरायबावनोसै औ दे गोजोन
औ गोजोनथों